हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां।
औ नोंथांजोंहाय आं दैज्लांनि आबादनि सायाव एसे सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन
औ सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
जोंनिथिंजाय दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदिनो माइनि आ बाद मावनाय जायो,
औ
बिनि उनाव बिफोरबायदिनो बायदिसिना मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो नोंथांमोनिथिं मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनिथिंजाय दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला बिफोरबादिनो मा माइ आबाद, माइ आबादनि अनगायैबो गोबां गोबां रोखोमनि बेफोरबादिनो दैज्लांनि आबाद जेरैहाय बानलु दैज्लांनि जोगोनार काक्रेल पटल लेस्रा बेफोरबाय बायदिसिना मैगंखौ गायनाय जायो।
औ।
औ। नोंथांमोनहा आथिखालाव दासान्दि न'खराव मा मा दैज्लांनि आबाद मावो नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोनना?
बेफोरबायदिनो माइनि आबाद मावनाय जायो आरो मैगं मैगं थाइगं होनोब्ला उम भिन्दि काक्रेल पटल कुन्द्रि जिंखा दैज्लांनि जोगोनार बानलु बिफोरबायदिनो बायदिसिना आबाद मावनाय जायो लोगोसेनो माइनि बेलायाव बिफोरबायदिनो गुबुन गुबुन ओ माइब्रा जोसा
औ।
गा जुमुना आरो आथिखालनि गोदान गोदान ओंखारनाय बेफोरबायदिनो माइफोरा बिफोरखौ आबाद मावनाय जायो।
नोंथांमोनहा, नोंथां बुंनायसाय?
नोंथांमोनिथिं नोंथांमोनिथिं माइनि बेलायाव मा मा आबाद मावनाय जायो?
उम जोंनिथिंजाय बेफोरबादिनो नोंसोरनि ओनसोलनि रोखोम ओनसोलनि ओनसोलै रोखोमैनो ए खे रोखोमनि माइ गायनाय जायो जेरैहाय नोंथाङा दानि इसे सिगाङावसो बुंखानाय बायदि बिदिनो जोसा, माइब्रा, माइसालि माइ, रनजित माइ जुमुना माइ बैफोर आबादखौनो मावनाय जायो।
औ।
नों नोंथाङा माइ आबादखौहाय माबोरैहाय गायनाय जायो मावनाय जायो इसे फोरमायनो हागोनना नोंथाङा?
औ नोंथां फोरमायजागोन बि दिब्ला आं ए से फोरमायना होनोसै, गिबियावनो माइ गायनो थाखाय बेखौ खोथिया फोग्रोनाय जायो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय माइ बिदान लाखिनाय जायो बे बिदान खौ गिबियावनो सानथाम सानब्रैसोनि थाखाय सोमना दोननो गोनां जायो। बेखौ जेब्लानोखि सोमनानै दोनो बेनिफ्राय साननै बा सान थामनि उनाव बिखौ दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ थास' बिलाइजों हायाव खोबनानै दोननाय जायो। बे थास' बिलाइजों खोबनाया जेब्लानोखि सानथाम सानब्रै जायो अब्लानोखि बियो गाजा बेरोना? जेब्लानोखि गाजा बेरो औ जेब्लानोखि गाजा बेरो अब्ला बेखौ फोथाराव फोथाराव टेक्टरजों आथिखालावथ' जों टेक्टर जोंनो हालेवो। गोदोनि जुगाव नांगोलजों एवनाय जायोमोन टेक्टर जों उम टेक्टरजों हालेवनानै बेखौ मैजों बोनानै बे औ बेखौ फोनाय जायो।
औ औ।
बेफोरबायदिनो उम से दानसोनि उनाव जेब्लानो बियो बिफां रज'नानै खोथिया बुङो बेखौ। जेब्लानोखि बियो जौनानै फुजानाय जायो। अब्लानोखि बेखौ गायनाय जायो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो माइनि आबाद मावनाय जायो।
औ नोंथाङा जे होनदोंमोन दानि औ नों बुंनायसाय।
नोंथांमोननिथिंबो माबायदि- माबायदि एसे फोरमायना
जोंनिथिंजायबो नोंथांमोननि बादिनो खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियावनो मा-माइलिखौ लाखिनाय जायो। बै माइलिखौ जोङो फाथोनि बस्थायावहाय सोनानै सा-साननै बा हर साननै हरनै जोङो दैयाव सोमना दोनग्रोनाय जायो। जेब्लानोखि हरनै जायो बैनि उनाव जोङो बे खोथिया बे माइलिखौहाय जोङो हायाव फेनसारना दोननानै एसे दै सारस्रिनानै थास' बिलाइजों बा थालिर बिलाइजों खोबना दोननाय जायो।
औ
बे मा-माइलिया जेब्ला गाजा ओंखारबोयो अब्ला जोङो बैखौ फोनो थाखाय जोङो दानि नोंथाङा बुं-बुंलांनाय बायदिनो जोंनिथिंजायबो मोसौ-मोसौजों हालेवनाय आथिखालाव नुनो मोनला बांसिनानो टेक्टरजों हालोवो नालाय बैफोरबायदिनो एखे रोखोमनो जोंनावबो टेक्टरजों हालेवग्रोना लानाय जायो। बेनि उनावहाय बेखौ बै हायाव फोना होनाय जायो। जेब्ला-जेब्ला बे खोथियाया दानसे बा दानसेनि एसे बारा लायो मालाबा -मालाबा जेब्ला गोजौ जायो अब्ला बै जोङो गुबुन हायाव गायनो थाखाय जों गुबुन हाखौबो टेक्टरजों बा नांगोलजोंनो हालेवना जाग्रोनाय जायो।
औ।
दिनो जोङो माय आबादखौ मावनाय जायो। नोंथांमोननिथिंजाय नोंथाङा जे बुंदों दानि दैज्लांनि बानलु काक्रेल, पटल बैफोर आबादखौहाय माबादि मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बेफोरबायदिनो बानलुखौ होनोब्लाथ' जों बेखौ नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै फुलिबो मोनो। फुलि लाबनैबो औ फुलि लाबनैबो गायनाय जायो। आरो बेफोरबायदिनो उम। बेनि बेगरखौ बेयो बिफां र'ज'योब्ला बेफोरबायदिबो गायनाय जायो आरो पटल बुङोब्लाथ' जों बा पथलनि जि बिफां बोराय, बोराय बिफांनि बे बिजौखौ बेखौ गायनाय जा
बिजौबा थाराखौ आरोना ।
थारा बेखौ गायनाय जायो ।
गिबियाव जावायग्रोना लाग्रोनाय जायो औ
नोंथाङाबो मेसेंनि मैगं थाइगं दैज्लांनि मैगं थाइगंनि बेलायाव माबायदि माबायदि गायनाय जायो एसे फोरमायनो हादो ।
दैज्लांनि मैगं होननानै बुङोब्ला गिबियावनो दैज्लांनि लाव बा पानिलाव जोगोनार लेस्रा बैफोर आबादखौ मावनाय जायो बैफोरखौ माबोरैहाय मावनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियाव जोङो काक्रेल आबादनि एसे सोमोन्दै बुंना होनोसै । काख्रेल आबादखौहाय गायनो थाखाय जों गिबियाव बे बेखौ जोङो हायाव जावायनानै लाग्रोनाय जायो ।
औ
बेनि जोलै जोलैखौहाय जोङो बिनि जोलैयाथ' बे बेदरा नालाय बेखौ जों गायग्रोनानै लानाय जायो । बेनि उनावनोखि जेब्ला बे गोजौ जाबोयो बा बेन्दों ओंखारबोयो अब्ला बै बेन्दोंखौ जोङो थिखांनो थाखाय बैसां बा जोंसि थुंना होग्रोनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो बैखौ बै बेन्दोंफोरखौ मानला होनो थाखाय जोङो बैसां लुनानै दिरुं सोंना होनाय जायो । आरो जेब्ला बे बे कक्रिला थायो अब्ला बेखौ जोङो सक बा बाजारफोराव फाननानै जोङो रां आरजिना लानो हायो आरो नोंथां ।
औ औ नोंथां औ
औ नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय गुबुन रोखोमै मावोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां ।
जोंनिथिंजायबो नोंथाङा एसे आगोलाव जाबायदि फोरमायदों बेफोरबायदि बिदिनो मावनाय जायो बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो पटलफोरनि होनोब्लाबो पटलफोरखौबो बेफोरबायदिनो सां गायनानै दिरुं बोनानै बेखौ मानहोनानै बेफोरबायदि गायनाय जायो पथलखौबो औ बेफोरबायदिनो जोगोनारनि औ जोगोनारनि बेलायावबो बेफोरबायदिनो बेखौ गायनानै गोबोर हासार होनानै बेफोरबायदिनो बेखौ हायावनो हायावबो मानला होनो हायो लोगोसे बैसांबो लुना होनाय जायो औ बेफोरबायदिबो खालामो । औ
औ नोंथांमोनहा आथिखालाव दासान्दि औ नोंथां बुंनायसाय
बुंनायसाय नोंथां ।
नोंथांमोनहा आथिखालाव बैफोरनि अनगायैबो आरो मा मा गुबुन आबाद मावबावो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
जोंनिथिंजाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आबादथ' बेफोरबायदिनो दैज्लांनि होनोब्ला मैगं थाइगं आ माइनो मानो होनब्ला दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदि मेसेंनि बायदि गुबुुन आबाद ओरै मावजायाना ।
औ नोंथां नोंगौ
दैज्लाङाव बेफोरबायदि माइ, मैगं-थाइगं बेफोरखौनो आबाद मावनाय जायो। नों नोंथांमोना आरो गुबुन आबाद मावबयो नामा?
नों जोंहाबो बेफोरबादि जेबो गुबुन आबाद मावा नोंथां। नोंथांमोननि बायदिनो जिंखा, काक्रेल, लेस्रा, दैज्लांनि बानलु दैज्लांनि जोगोनार बैफोर बैफोरबायदि मैगंखौनो गायनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन।
औ।
नोंथांजों आं माखासे दैज्लांनि आबादनि सोमोन्दै सावरायनानै बायदिसिना मिथियै बाथ्राखौ मिथि मि मिथिनायनि थाखाय मिथिनो हाबाय नोंथांसिम बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथां बिब्दिब्ला
गोजोननाय थाबाय नोंथां औ नोंथां दे।